औ खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों।
औ ओरैनो दसेखिनि सम होनो हागोन नामा नोंथांङा? ना एसे बिजि नामा नोंथां। औ औ औ अब्ला जोङो मोनसे टपिकनि सायाव दसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे
अब्ला आं सावरायनो लुुबैदों जे नोंथांजों। माने जिहेथु दानि लाइमोनफोर
उम
ओ जेनेबा दानि लाइमोनफोरा नोंथांमोननि दिंजायहाय दानि लाइमोन फोरनि साननाय बा दानि लाइमोनफोरनि जिहेथु माने फालांगिनि फालांगि खालामनायनि लाइनावहाय बा फालांगि खालामनायाव माबायदि, ओ नोंथांमोननि साइडनि लाइमोनफोरनि गोसोफ्रा थांनायफोरा माने मा माबाफोर बायदि बेफोरबायदिखौ माने एसे फोरमायनो हागोन नामा? नोंथाङा। बे माने ओ फालांगिनि साया सायावहाय माबायदि सानो ओ माखासे फालांगा फालांगि खालामग्राफोर, ओ जोंनि जौगाखां हान्जाया माने ओ जाखांफुनाय, लाइमोनफोरा माखासेफोर दं नामा? बा सोरबाया गोसो गुदुं खालामनायफोर दं नामा? बेफोरबायदि माखासे दङब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
अ जोबोद मोजां बेयो आयदाया, ओ लाइमोनफोरखौ लानानै जिहेथु नोंथाङा फालांगिनि सायाव बा खाबु नोंथां दा जोङो आथिखालनि लाइमोनफ्रा माने फालांगि बिथिङाव जों सांग्रां जानायाथ बहुत गोनांथारखा मानो होननानै बुङोबा जोङो ओ गासैबो सुबुङानो फरायबाबो साख्रि ओ मोनजोबनो हाया। साख्रि मावनानै जों नखरफोरखौ सामलायजोबनो हायो। जोङो फारफ्रोमबो बिथिंजों जुद दि मोजाङै दावगालाङोब्ला जोंहा माने ओ गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो मोनफ्रोमजोंबो। माने मोजाङै दावगायोबा लामाया दंखायो आरो ना। थिग बेबायदिनो फालांगि खालामनाय नैबे बिथिङाव जोंनि ओनसोलाव नायोब्ला आङो जिहेथु उन्दैनिफ्राय दासिमाव। नुबोनायावहाय माने जोंनि लाइमोनफोरखौ फालांगिय बिथिं आव एसे बांसिन नो जाखांबोनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो नोंथां। ओ जेब्ला जों उन्दै उन्दै सममोन अब्ला जोङो ओ हाथाय बाजारफोराव बा गामि ओनसोलफोरावहाय बेबादिनो बबेबा ओ मोनसे फाख माबा माने हाबाफोरावहाय फालांगियारि बिथिंजों खामानि मावनाय बेखौ आं बारा नुनो मोनाखैमोन आरो ओमफ्राय दा ओ नायोब्ला माने लासै लासैनो देरनायसिमाव आं नायनानै नुबोबाय ओ जोंनि लोगोफोरनिफ्रायनो बा जोंनि मेगनावनो माखासे गोबां सुबुंफोराहाय ओ फरायनायजों लोगोसे माखासे बारियाव मैगं थाइगं आबाद मावनानैबा बा आबाद मावनायनि गेजेरजों बै आबादफोरखौहाय हाथाय बाजारफोराव लांनानै फानहैनानै गोबां रां आरजिनानै माने गावनि आथिङाव गाव गसंथानानै दिनै मोजाङै नखर सामलायनाय बा ग्रोम ग्रोम न बां लुनानै माने गावनि न'खर सामलायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो
औ औ।
बेजों लोगोसेनो ओ जोंनि लाइमोनफोरा दा जोंनि ओनसोलावहाय जिहेथु ओनसोल लायै ओनसोल हाथाय बा बाजार जायोना नोंथां ओ दा बेबायदिनो जोंनि ओनस ओनसोलावबो बाजारावहाय फ्रायै माने गुबुन गुबुन गला बा दखानदारखौहाय जोंनि बर'फोरनि लाइमोन सुबुंफोरखौ होनायखौ जों गोबां नुनो मोनदों आरो दा बे हि हिसाबै जोंनि ओनसोलावहाय नेट केेबनि बा अनलाइन अनलाइन बेबायदि ओ नेटवारकिंनि जेसेबांनाखि खामानिफोर दङ बेफोरखौ फ्रायै बुंनो थाङोबा जोंनि बर' सुबुं सुबुङानो दा ओ जायगा लानानै दंजोबो आरो जोंनि बर' सुबुंफ्रानो बे खामानिखौहाय लाइमोनफोरा मावगासिनो दङ हाथाय बाजारफोरावहाय बेबायदि आरो बेजों लोगोसे बेनो जोंनिया साहानि गला रेस्टुरेन्ट ओ बेफोरबायदियावबो जोंनि बर' लाइमोनफोरा होनानै दङ आरो बेजों लोगोसे नैबे गस्लानि फालांगि ओ दख'नानि फालांगि गि आरो माखासे माने गुबुन गुबुन हार्डवेर दखान जेरै थिं लहा बा गुबुन गुबुन माने गोनां जानाय रबारटनियानो हक बेबायदि हारव दं दखानफोरखौहाय जोंनि बर' सुबुंजों बर' लाइमोनफोरखौ होनायखौ माने गोबां बिबाङाव थाबैनो जाखांबोनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो नोंथां जिहेथु सिगांनि समावथ' बेवहाय बर'नि अनगायै गुबुन हारिफोरा बेफोर गासैबो हाबाफोरखौ मावजोबदोंमोन बा फालांगि खालामनायाव बिथांमोनाथ' खालामखायो ओ नाथाय जोंनि खौ उन जानानै थालांनाय बा बेबायदि मावनायखौ बारा नुनो मोननाय जायाखै मोन खिन्थु आथिखालावहाय समजों गोरोबनानै जोंनि लाइमोनफोरा ओ फारफ्रोमबो बिथिंजों सांग्रां जाबोनायखौ बिथा खालामनानै नायोब्ला नैबे फालांगि बिथिङावबो गोबां गोसो होनानै हाबा मावनायखौ आं नुनो मोनदों आरो आरो बिथांमोना जाफुं जाफुंसारबो जानो हादों नोंथां माने बेबायदि फालांगि बिथिङाव हाबा मावनाया रावबो माने लकसान जानानै ओ ओरैनो गोगलैसोनानै थानाय आं बेखौ नुनो मोननाय जायाखै अथ'स' बांसिनसो माने साबसिननिफ्राय साबसिन गावनि दखान एबा गलाफोरखौ देरसिननिफ्राय देरसिन खालामनायखौ नुदों आरो खायसेखौ माने गंनै गंथाम बारायदेरबावनाय बेबायदि दखानखौ बांहोनाय बेखौहाय नुनो मोननाय जादों आरो नोंथां दा बेखौ नायोबा जोंनि ओनसोलावहाय लाइमोनफोरखौ फालांगिनि बिथिङाव माने दावगानायखौ नुनो मोनदों होननानै बुंजायो नोंथांमोननि ओनसोलाव फालांगियारि बिथिङाव लाइमोनफोरा माबायदि बेखौ आङो एसे मिथि नो लुबैयो आरो नोंथां
औ औ औ जागोन नोंथां जागोन जिहेथु फालांगिनि बिथिङाव बुङोब्ला दानि जुगावथ सबहाबो माने एसेबाबो ओ रोंगौथि बा मिथियो जिहेथु आथिखालनि मानसिफोरा माने दावबायनायनि गेजेरजों माखासे गोबां गुबां जायगाफ्राव थांनानैहाय नुबोनानै बा आथिखालनि मानसिफ्राथ' माने गोबाङानो दावबायो बा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन गुबुननि ओ गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जेहिथु फालांग फालांगिफोर सोलियो आ फालांगि मावनायफोर नुयो
उम
बेफोरबायदिखौ नुबोनानै माखासे बहु बहुदानो माने सोलोंनानै जिहेथु माने ओ बेफोरबादि गोजान गोजानफ्राव थांनानैहाय खामानि मावस्लायस्लाय
औ
माने माखासे कम्पानिफ्राव मावनानै ओरैनो टाइम बारहोस्लायस्लाय बा कम्पानियाव मावनाय ओ फैसाफोरखौहाय जे माने न'आव थानानैनो खामायनो सेस्था खालामनायफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरो दानियाहाय। जिहेथु जोंना गावनिनो जायगा दंखायो बा गावनिनो हा हु दंखायो। सोरबायाथ' माने गावनिनो हा हु थाखानाय हिसाबै सोरबाया गावनि न'आवनो सोरबाया गावनि न' ओ लामाफ्रावनो माने बेफोरबायदि गालामाल द खान होनाय, बा कम्पिउटार दखान होनाय, बिदिनो लेखा जिरक्स खालामनाय, आधार कार्ड बानायनाय, पेन कार्ड बानायनाय, बेफोरबादि दखानफोरखौ माने आजिखालिनि जुगावहाय गोदोनि समनि बायदि माने बेफोरबादि जिहेथु फरायनानै थानाय मानसि जोंना बिए पास जानाय, सोरबाया कम्पिउटार सेरनो गोरों, बिसोरखौबो माने ओरैनो थानाय नुवाखै आरो आथिखालाव जिहेथु माबा मोनसे नङा माबा मोन से खालामनाय जिहेतु गला दखानफोर होनाय बेफोरबायदि बि बिथिङावहाय माने बांसिन नुनो मोननाय जादों आरो।
उम नोंंगौ
जिहेथु आरो माने गोजानाव थांनानै खस्थ' खालामस्लायस्लाय जिहेथु जायगायावनो जों बेफोरबायदि जुदि रांखौ आरजिनो हायोबा बा गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय जुदि बेफोरबायदि मावलांनो हायोबा माने बेफोर खौ बांसिन नुनो हादों आरो माने जिहेथु गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय बेफोरबायदि खामानि मावनाय फोर जिहेथु गोदोनि सम समावथ' जोङो माबा मोनसे बुस्थु बायनो थाङोबा बा माबा मोनसे बुस्थु नांगौ जायोबा जों गुबुन हारिनिफ्रायसो दखाननि गलाफोरनिफ्राय बायनानै लाबोयोमोन नङा होमबा आथिखालाव थ' नोंथाङा जेरै बुंलांदों जोंनि बर' मानसिफ्रानो गोबाङानो गला दखान होबाय जोंनिया
औ औ
दा जोङो बुस्थु बाहानि बायनोबाबो बा हाथाय बाजारफ्राव थाङोबाबो गोदोनि समाव जोङो हाथाय बाजारफ्राव थाङोबा बा दखान होग्रा मानसिफोर होनोबा गुबुन गोजासोमोन आथिखालाव जोंनि बर' बर'फोरखौबो माने ओ माखासे बाजार माखासे टाउनफ्रावहाय माने बेफोरबायाददि दखान गला होनाय बिथिङावहाय बांसिन नुनो थाङो आरो जिहेथु जोंना ओ गामिनि जिहेथु बोराय बा जोंनि बाबामोन बेखौथ' जोंना खेथिजोंनो देरबोनाय बा बिसोरो खेथिजोंनो बोरायबाय नङा होमबा बिसोरथ' माने एफोरबादि बबेबा टाउनफ्राव थांनानै सोहोरफ्राव थांनानै बा खाथि खालानि सोहोरफ्रावबो बेफोरबायदि दखान होनानै जानो हानाय बा बेफोरबायदिनि न नलेजआथ' बिसिनाव माने रोंगौथियाथ' बारा गैखाला नालाय दा जोंना लाइमोनफ्रानो बेफोरबायदिखौ आगान सुरदों बा लाइमोनफ्रानो बेफोरबायदिखौ माने जौगाहोदों। बेफोरबायादि साननाय थिंकिंखौहाय जोंनि लाइमोनफोरनियाव बांसिन नुनो मोनदों आरो जिहेतु औ, मोजाङानो दा जोंनि दा लाइमोनफोरा। जिहेतु ओ जोंनियाथ' दा बुंनो थाङोबा जोङो ओ दुब्लि फोथारफ्रावबो खस्थ' खालामनो हाला दानि जुगनि मानसिया। जिहेतु गोदो जोंना जोंनि ओ पेरेन्टसफ्रा जोंनि माने ओ बिमा बिफाफोरा जिहेतु खस्थ' खालामबोबाय
औ।
बेफोरबायदि दानि जुगनि मानसिफ्रा सैज्य हाला ओ सान्दुं अ खा सैज' हाला जिहेथु बेफोरबायदि दखान गला बा माबा मोनसे बिजनेस बा बेफोरबायदि फालांगि हान्जायावहाय माने आग बारायनायखौ नुनानै माने बांसिन साबसिन नाङो आरो दानिया आरो जौगानाया सोरबा माने साक्सेसबो जादों बांसिनानो
औ
बांसिनानो माने बेफोरजोंनो जिउ खुंनानै दं थानायखौ नुदों आरो।
उम नंगौ।
जिहेथु नोंथांमोननि साइडआव बेफोरबायाददिनो जौगानानै दङ मिथिनानै गोगजोननाय मोनबाय नोंथां। नंगौ दा होमबा जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ औ होमब्ला जों दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां ना औ औ